हेल'
औ हेल'
औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ जोङो दिनैयो ओ बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै सावरायनो आखायाव लादों।
औ
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ दायो आं नोंथांनियावहा मोननैसो सोंलु सोंनो गोसो जादों आरो नोंथाङा बिनि फिन्नायखौ होनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ माने ओ जोंनि बर' फोराहाय गोदो गोदायनिफ्राय माबोरै ओ बिदि बायदिसिना जानाय लोंनाय जोंनि बर'फोरनि ओ लोंनाय जानाय बेफ फोरनि बागै आङो नोंथांनियाव सोंनो सा सानदों आरो नों थाङा बुंनो हागोन ना? औ
गोदोथ' जोङो मेगंफोरखौ बुुम बुथुमसो जायोमोनना बर'फोरा जेरै नास्राय खर' लाफा सायखं बिद दिनो मानामुनि, दिंखिया मानामुनि इदिनो हेलासि, मान्दिया इबायदि मैगंफोरखौ बुथुम बुथुम संना जायोमोन आरोना ना ओमफाय नानिफाय ना गुरना लायोमोन रिजाबफोरनिफाय ओमफ्राय नाफाम देयो ओमफाय दिनो अनला अन देनानै जायमोनोन आरो जों गोदो
औ नोंथांनि बुंनाया सैथो ओ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबैनिफ्रायनो जोङो एम्फौ एम्फौ बायदिसिना इन्दि एम्फौ लाथा एम्फौफोरखौ फिदों बिदिनो जादों ओमफ्राय
औ
ओ जोङो एसे एनै फाननानैबो जोङो रांफोरखौ खामायनो हादों आरो
औ
थाइगं गायनानैहाय माबा मोनसे ओ बिदिनो बानलु ओ केेरेला बायदिसिना मैगं थाइगं गायनानैहा जोङो फाननानैबो जोङो खरसफोरखौ जानो हायो आरो
औ
औ नोंथाङा माबाफोर बुंनो?
हेलौ
औ
औ खोनादोंना औ नोंथाङा आरोबाव माबा फुर बुंनो?
औ बरफोरनि माने बयनिसुबो गोथावसिन ओंख्रिफोरा मा मा बरफोरा माखौ जानानै मोजां मोनो जों
औ नोंथाङा सैथो ओ ओ सोंथिखौनो सोंदों ओ जोंनि बरफोरनि ओ फेभ्रेट ओंख्रि होनोब्ला अनला खारै आर ना ओ अनला खारै आरो नारजि दोलो आरो बिदिनो जोंनि ओ बरनि ओ बेदर होनोब्ला जोङो अमा बेदरखौ जोङो बर फोरा बांसिन मोजां मोनो आरो
औ
जोंनि बरफोरा आरो बिदिनो एम्बु आरो हाग्रानि बायदिसिना सिना जिब जुनार फिसा बिला बिदिनो सेसा बायदिसिनाफोरखौ जोङो नागिरनानै हो जायो आरो
औ बे अनला ओंख्रि फोरखौ बोरै संनाय जायो जेनेबा नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि औ
हमनानै ला जेनेबा आङो दिनैहहा मोदोम फुलनि बिबार संबाय मोदोमफुल बिबारनि अनला संबाय आरोना
औ
बेवहाय ओ मोदोमफुल बिबारखौ एवग्रोनानै खारैजों एसे एवस्रोनानैहाय सं ख्रिजों खारैजों बा बानलु आरो रुसुन होखानानै एवना लाग्रोनांगौ आरो बेयाव दै ओंखारगोन बिनि दैजोंनो बेखौ बेखौ नाग्लिनांगौ आरो नाग्लिनानैहाय ओमफ्राय उनावहा एस एसे दै होदो बेखौ गल गल नाग्लिदो आरो बिनि उनावहाय दै होदो दै होनानैहाय नोङो माइरंखौ सुना ला दोनखादो सिगाङावनो। ओ अन देनानैहाय बेयावहा गोदौबाला अनखौ होना होदो आरो अ अब्लानो अनला ओंख्रिया जासिगोन आरो नोङो ना बेदर बा माबा मोन जे मुवा दाावदैफोर होफ होफानो सानोब्ला नोङो सेरना लानानैबो होसनजायो आरो।
औ
अ आरो माबाफोर बुंनो नोंथाङा?
ख्रिखौबो एसे खोन्थाना होबा मोजां जागौमोन नामा।
नारजि खारैखौ न'?
औ न-नारजि देले बर'फोरादि जाना गोथाव मोनो।
नारजि दोलो संनाय होनोब्ला ओ आं फोरमायनानै होनो सानदों ओ नारजि दोलोखौहाय जोङो एसे सोमनानै लानांगौ आरो नारजिखौहाय गोरान जायो नालाय। एसे बासिनानै सोमनानै लादो। लानायनि उनावहाय ओ बे खौहाय एसे सोमना दोननानै खारैजों माबाना लादो आरो ओ मा होनगोन दै होनानैहाय रुनानै खारैजों रुनानै लादो आरो बिनि उनाव बियो ओ गुन्दै जागोन नालाय बियो गुन्दै जालांनायजों ओमफ्राय बेयावहाय बायदिसिना नों मा होनो गोसो ना गोरान माबा मोनसे होनो गो सो ब्ला होनानैहाय फानलु आ आरो ओ रुसुन बायदिसिना नोङो मा होनो गोसो देनानै होनो हागोन आरो। ओ ओमफ्राय आरो ना नोङो ना बेदरफोर सेरनानै होनोबा बे गोदौबाय थानाय समावनो नोङो गार मनानै होनो हागोन आरो। औ आंनि जेनेबा आंनि एक्सपिरियेन्स आंनि संनाय बायदियै आं नोंथांनो फोरमायदों आरो।
औ।
औ आरोबाव नोंथाङा माबाफोर सोंनो?
नोंथाङा बर'नि मा ओंख्रिखौ जाना बांसिन गोथाव मोनो माने जानो थावनाय मोनो?
अ बर'नि ओंख्रि होनब्ला आंबो सासे बर' नालाय इनिखायनो ओ अनला ओंख्रिखौनो जानानै मोजां मोनो आरो बांसिन अनला ओंख्रिखौनो जानाय जायो। उम नोंथांनि ओ मोजां सिन्थार मोननाय ओ बर'नि ओंख्रिखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
आंनि मोजांसिन मोननाय ओंख्रियानोथ' अनलायानो आरो।
ओ ओ औ औ
आरो माबाफोर सोंनो नोंथाङा?
नोंथाङा मा खालामना मोजां मोनो मा खालामना थानो?
ओ आंथ' जेनेब्ला एज ए हाउस वाइभ हिसाबै आङो ओंखाम ओंख्रिखौनो संनानै मोजां मोनो आरो ना।
औ
ओंथि ओ जानाय लोंनायनि होनोब्ला ओ हा
नों होनग्रो दे अ हेलौ
बर'नि ओ जानाय लोंनाय होनोब्ला जोङो मिथियो ओम जोङो गोबां समावहा लाफा लाइ बिदिनो बायदिसिना मैगंफोरखौ जोङो बर'फोरा बांसिन मोजां मोनो आरो ना। खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ लाइ लाफा बेफ बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जोङो बांसिन मोजां मोनो आरोना बर' होननानैहाय। बर' हिसाबै जोङो बेफोर ओंख्रिफोर खौ जानानै मोजां मोनो आरो जोङो थास' बिथ'राइ मानिमुनि बायदिसिना हाग्रानि मैगंफोरखौ जानानै जों बर'फोरा मोजां मोनो आरो।
औ।
आरो नोंथांङा माबाफोर सोंनो?
नोंथाङा बर' हिसाबै मोसानाय सल' खननाय इदिनो एक्टिं माखौ मोजां मोनसिनो?
आङो ओ गुबुननि मोसानायखौ नायनानै मोजां मोनो आरोना
अ माने नों मोसाया?
आङो मोसाया। बारा इन्ट्रेस्ट गैया आरो मोस मोसानायाव।
औ
उम
नों थाङा माबाफोर सोंनो गोसो?
औ नोंथाङा बरफोरनि ओ ओंख्रिखौ बबेखौ नोङो संनो मोजांसिन मोनो बेखौ फोरमायनानै होदो?
लाफा मैद्रु लाफा मैद्रुखौ। लाफा मैद्रुखो संनानै मोजां मोनो।
औ औ बेनिफ्राय आङो नोंथांनियाव सोंनो गोसो जादों जे ओ जोङो ओ जेनेब्ला बर' हिसाबैहाय जौ सङो नालाय बेखौ माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
जौखौ?
औ हेल'
ओद औ
नोंथा
जौखौ औ खोनादों
बरआ जौखौ जौ जेनेब्ला गोदोनिफ्राय नो जौखौ संबोबाय थादो
औ जौखौ ना?
औ औ
जौखौ जों फार्स्टावनो माइरंखौ माइरंखौ औ खोनादों माइरंखौ सुना लाग्रोनांगोन
औ
हेल' बे मेद दानखौ सुनालाखांनायनि उनाव जोङो औ दै गुदुंआव माने खान्थायाव
औ औ
बा माने दै गुदुंखायाव सोना होबा मोजां जायो आरो ना। ओंखाम मोननो थाखाय। जौखौ माने माइरं खौ सोनानै गोदौनाय द' ओमफाय दसे इदिनो गोबाव सोआव मोनो। जेनबा नोंनि लानायनिफाय मायरं बे सेबुरजा होयो थाइसे सङो थाइनै बिदिसो सङोना जोंनो बरफोरा।
औ औ नंगौ
गुसु औ खालामबाय ओंखामखौ ओंखामसो जाग्रोयो नालाय फार्स्टआव मै गुसु खालामनानै जोंनि बरफोरा ओइ थास बिलाइ दंदि थास गिदिर माना खुसु थास इफोरदि गिदिर नङाबा प्लास्टिक बेफोरदियाव गुसु जाबाथाय। बेखौ ओंखामखौ खुरनो फुरननानै येव दोनो दोननानै ओमफ्राइ गुसु जाबाथाय एमाव होयो। थाइसे थाइनै एदिनो थाइ थाम एदि होयो आरो। नोंनि गोसो मथेइ माने बि एमावखौ होनाय बिनि उनाव बेखौ खान्थायाव सोना दोनफिनो।
औ नंगौ।
थांनायनि उनाव सानथामसो सानब्रै सानबा एदिसोनि उनाव जोमै महरै मोननाय जायो आरो बे होनो बेखौनो आरो जोंनि बर' फोरा लोंनाय जायो।
औ-औ।
बेखौ लोंखां
नोंथांजों बे समाव रायज्लायनानै जोबोद गोज गोजोननाय मोनदों मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिदों नोंथाङा फोरमायबाय बिनि थाखाय नोंथांखौ रोजा-रोजा साबायखर बावदों ओ जोंनि समा एसेयावनो थोंगेबाय। साबाय।
औ गोजोनथों औ थेंक इउ।